औ नोंथां औ।
खोनाबायबा?
औ खोनादों दे।
अ दे दानिया जोङो सोलोंथाइनि बागै रायलायनि दसे नोंथांजों नोंथाङा सोलाबगोनबा रायलायनो?
औ रायलाय जागोन दे।
आदसा अब्ला नोंथांनि ओनसोलफोराव सोलोंथाइनि सोलोंथाइ खान्थिफ्रा माबोरै सोलिना दं?
औ जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइया आथिखालाव गोदोनि बाय सा नंला माने आथिखालाव सोलोंथाइखौ एसेबाबो नांसिनगौ होननानै सानो आरो मानसिफोरा जोंनि ओनसोलाव दा। ओमफ्राय बिदिनो बांसिनानो आथिखालावथ' जिथि थाखोखौ फरायजोबखायो । बा गोबाङानो ओ गोजौ फरायसालिसिमबो थाङो आथिखालाव ।
औ
आरो गोबाङानो फिसा बिला बिदि साख्रिफोरबो मावहैयो उनहालागै जेनेबा इदि मोजां सोलोंथाइ लानानै औ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा बायसाथो जानानै दं दा?
जोंनि ओनसोलावबो दानिया जोंनि ओनसोलाबो एसे दावगानाय जाबाय नालाय दा जोंनि स्कुलावबो गोजौ फरायसालिसिम फरायनो हायो।
औ औ
फोरसिम फरायनो हायो । डिग्रि ओनसनि कलेजफोराबो जोंनि खाथियावनो फैबाय । दा गो बां फरायसाफोरानो बांसिन
औ
डिग्रि फरायनाय नुनो मो नो आरो। गोदोसो
औ औ
गोदोनि समाव सो जों बारा बिफोरबायदि फरायनो नुवामोन । दानिया दि ग्रिब फरायजोबबाय फ्रायानो ओमफ्राय आरो
आतसा आतस
एल पि स्कुलबो दं ओइस एस बो दं आरो गोबां प्राइभेटनि स्कुलफोरनि फरायनायनि रुल्स फोराबो मोजां जाबाय नालाय ।
होम होम
अ
नोंसोरनि गामि बा ओनसोल फोराव जेन'बा ओ फरायसाफोरा बांसिनानो ओ गुदि आरो गेजेर फरायसालिखौ जेनेबा ओ सरखारनिनो फरायसालियाव फरायो सरकारियाव ना प्राइभेटाव फरायो ओरैनो?
जों नि खाथाव बांसिनानो प्राइभेटावनो फरायो गुदि थाखोखौ माबानिफ्राय
औ
फोरनिफ्राय बारसिम गुदि खोबथागौ प्राइभेटावनो फ्राय फरायो आरो ओमफ्राय आरो गोरिब बारा रां रुफा गैयि फोरनियासो सर खारियाव होयो। सरकारि स्कुलाव गोबाङानो खम जायो बहुत इदिनो नुनो मोनो जों गामियावबो सरकारि सु कुलाव दस जोन बा पन्द्र'जनसोल' दङ । आरो प्राइभेट स्कुलाव नायोबा गोबां नुनो मोनो। बेनो आरो
माने ओ बांसिन औ
क्लास टेनफोरावबो प्राइभेटावनो जि थाखोफोरखौबो प्राइभेटआवनो फरायो ओमफ्राय एसे हायैफोरा सरकारियाव लायो जिहेथु जोंनि खाथियावबो सरखारि स्कुल दं नालाय बेनो आरो ओमफ्राय आरो गोजौ थाखो गो गोजौ से थाखोफोरखौ फ्राय दानिया नुनो मोनबायदि सर प्राइभेटआवनो लाजोबो मानोना गोबां मानसिफोरनि आसा थायोदि बिसोरो एसे मोजां लाखिनो मार्कफोरखौ नम्बर फोरखौ जाहाथे इयुनाव मोजां जानो सान थानो होननानै
औ
बेनिफ्राय आरो डिग्रिफोरावथ' फ्राय सरकारियावनो जाहैयो जाहाथे प्राइभेट बिदि गैया नालाय सरकारियावनो लाहैजोबो आरो
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि खाथि खालाथ' मुलुगसोलोंसालि दंना गैयाबा
मुलुगसोलोंसालि जोंनि खाथि खालायाव बिदि गैया गोजौ सोलोंसालि गिदिर जेरा बेनो आरो एसे जोंनिसाय जिबा किल'मिटार गोथार सांनांगौ मोनसे जायगा इयाव डिग्रि कलेज दं आरो बेलेग बेलेग बि खान बिहाननि दङ। बिगियान बिफाननि गैया। माबानि दङ आर्ट्सनि दङ।
आतसा आतसा आर्टसनि ओं ओं।
सोरबा लायोबा एसे उसु सुबिदा जायो आरो फरायनो। दा नोङो आर्सफोरनि बा बबबा बबबा आयदाफोराव बिदिनो दङ गोजौ फरायसालिनि सुबिदा। बिनो आरो।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव बांसिनानो ओ जेनबा फरायसाफोरा फरायबाथाय माबे माबे बिजोङाव फरायो जेनेबा मा मा बिजों दङ?
जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो इंलिस आरो बर' मिडियामावनो फरायो दा आङो बेखौथ फारागथि नायोबा इंलिसखौ एसे बांसिन नुनो मोनो। ओ जौसेयाव दजि जौखोन्दो आसोआ ई इंराजियाव फरायो। आरो ब्रैजि जौखोन्दोआ बर' मिडियामावनो फरायो आरो गावनि गावनि आयदायावनो फरायो आरो जोंनि खाथि खाला एसामिस सुबुंफोरबो दं बिसोरबो सोरबा इंलिसाव होयो आरो सोरबा गावसोरनि मिडियामाव फरायो आरो।
आदसा नोंथांनि बाद बिदिब्ला माबे मोनसे ओ बिज बिजोंआव फरायबोलाथाय उनाव माने ओ उनाव मोजां साख्रि लानो बा दावगालांनो हानो माने माबे मोजांसिन जायो आरो माबे मोनसे बिजाबाव फरायोबा ।
आंनि बायदिब्ला गासिबो मिडियामानो मोजां नों मोजाङै फरायोब्ला। दा नोङो इंराजि मिड दियामाव एसे साबसिन जायो। फरायनायफोरा गोजौ थाखोनि मोनो। आरो दा निजा भाषायाव बा लेंगुवेजाव फरायोबा बेनो मोनसे साबजेक्ट दं इंराजि होननायखौ एसे मोज जाङै नायनांगौ । आरो बिगियाननि लिरनायफोरखौ लिरनायफोरखौ मोरै फराय मोजाङै नायनांगौ दिडिक्सनारिफोराव एसे सोलोंना लानांगौ बरनि मा बुंङो बा इंलिसनि मा बुंङो बेफोरखौ नायना लानाया मोजां आरो बर' मिडियामाव फरायब्लाबो अब्ला नोंङो बेफोरबायदि बर मिडियामाव फरायब्लाबो इयुनाव असुबिदा जाया आरो नोंङो इंराजि साबजेक्टखौ एसे गोसो होनांगोन बेनो ओमफ्राय आरो बांसिन कनसेप्टआ बुजिनायानो नों इंराजियाव फरायबाबो बुजिनांगोन बा निजा मि दियामाव फरायबाबो बुजिनांगोन उनाव इयुनाव नोंङो लिरनोबा गोसोआव लानानैल जाजोबा बुजिनानैसो लिरनांगोन नाले बेनो आरो दा रे जोंनि निजा मिडियामनि आयदाफोराबो क्ला जि थाखो लसो जाबाय नालाय दा गोजौ आयदा फरायनो बा इंराजि नांजोबगौ नालाय दा इंराजफोरखौनो बिसे फरायनाया मोजां आरो । ओमफ्राय आरो ओजों गाहाय थाखोखो बर‌मिडियाम फरायबाबो मोजां फरायनाया मोजां ओमफ्राय इंराजि आयदाफोरखौ एसे मोजाङैनो गोसो होनानै नायलांनांगौ आरो बेनो ।
आतसा । बेथ औ नंगौखौनो बुंदो जेनेबा इनिफाय ओ नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा बे ओ फरायनानै माबा मोनसे गिदिर जाहैनाय बा गिदिर मानसि जाहैनाय बा माबा मोनसे जे इयुनाव साक्सेस जाहैनाय सोरबा सुबुंफोर बिदि सिनायनाय दं नामा मुंखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा।
जोंनि ओनसोलावथ'। इमान गिदिर गिदिर साख्रि मावनाय गैया बांसिनानो मास्टार मावनाय दङ सोरकारि एल पि स्कुलनि हाइ स्कुलनि बिदि गोबां गोजौ फरायनानै बिदिनो स ख्रि मावनाय दङ आरो। ओमफ्राय आरो गोबाङानो सोरबा सोरबा फौजियाव मावहैबाय खारनानै
औ औ। दिफेनसआव आचसा फ्राय आथिखालाव माने नोंथांनि बे नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा सरकारि फरायसालिफोराव ओ फोरोंनाया जेनेबा माबायसा सा होननानै सानो नोंथाङा माने मोजां जायो फोरोंनाया ना मोजां जाया ना प्राइभेटनिया साबसिन जायो फोरोंनाया नोंथाङा मा सानो बेनि बागै
आंनि बायदिबा सरखारि स्कुलनि फोरोंनाया मोजाङानो नोङो मोजाङै बिजिरना नायोब्ला मानोना सरखारि स्कुलनि मास्टारफोरा माबानि ओ सरखारनि आ आनजाद होनानैसो। मोननाय नालाय बिसोरबायदि साख्रि मावनाय मास्टारफोरा एसे मोजाङानो जायो। गोबां सेलेकसन जानानैसो मोननाय नाला लाय बेनिफ्राय बेनो आरो सरकारनि स्कुलफोरनियाव स्टुडेन्ट फोरा गोबां खम जायो आरो अबेबा स्कुलफोराव मास्टारफोरनि बिबाङा खम नांगौ रोखोम रोखोमनि गैया आरो। बिदि सरखारि माबा मोनबाथाय एसे फोरोंनाया खम जानायनि थाखायनो गोबां बिमा-बिफा फोराबो सरकारि स्कुलफोराव होनो बायो मानोना गुरुत्थखौ खम होननानै सानो प्राइभेट स्कू कुलफोराव आरो गुरुतथआ बुरजा जायो फोरोंनाया मास्टारफोरा रोङाबाबो गुरुतथ' जानायजोंनो जाहैयो नालाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बांसिन गुरुत्थ'जोंसो फोरोंनो हायो नालाय बेबायदिखौ साननानैनो दानि बिमा-बिफाफोरा प्राइभेट स्कुलफोराव होनाय जायो आरो नङाब्ला थ' ओरै सरकारि स्कुल फोरावनो होनाया मोजां आरो जों ओरै गथ'फोराबो सरकारि स्कुलफ्राव खम दं लोगोफोरा खम जायो। आरो बेफोरबायदिनि थाखायनो सोरबा थाङाबो जानो हागौ बेफोरबायदि आं सा सानो आरो बेनोमोन अम
औ मोजाङानो गोथौयैनो सानो नोंथाङा
उम दा अब्ला बेखिनिखौनो सावरायनानै दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे
अ अ अ दे आ